खोनादोंना अब्ला जोङो मोनसे गोदान आयदानि सायाव दसे सावरायलायनोसै आरो ना? ओ अब्ला अब्ला जोङो औवाजों बानायनाय माखासे आ आइजें-आयला जिथुनेखि औवानिफ्राय बानायनानै जों सोलिनो हायो बेनि बागै एसे रायज्लायनोसै आरो ना?
औ।
अब्ला‌ जोङो औवाजों उम गोबां मानि जों ओ बुस्थुफोर जोङो बानायो आइजेंफोर। दा गिबियावनो जोङो जों गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय सबसे जों नुबोनाय हिसाबै माने गिबियावनो बुंनो थांब्ला न' ओ जेराव जों थायो बे न'खौबो जोङो औवाजों लुनो हायो। आरोबाव जोङो माखासे मानि मिनथिगौ दाला-संग्राय जेराव जोङो माइ रं सालियो ओ माइरं जावनो हायो माइ जावनो हायो। बेफोरखौबो जोङो ओ औवाजों हेबनानै बानायनाय जायो। ओ गोदो-गोदायनिफ्रायनो ओ नुबोबाय थानाय आरो ना बेफोरो जोंनि ओ बर' समाजाव जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय। जिहेथु माने दाला-संग्राय हेबनाया ओ जोंनि आबै-आबौनि समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ'। आरोबाव बिनि उनाव बो जोङो लेखा-बहि जायफोरखौ जोङो लिरो फरायो। बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना आरोबाव गोबां मानिे जोङो औवाजों माने बानायनो हायो औवानि हेफाजाबै जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ आइजेंफोरखौ बानायनो हायो आरो ना बिनि अनगाबो जोङो माखासे मानिे जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोनो दालां बानायनाय बहाबा माबा मोनसे ओ दुब्लिफोराव जोङो माबा मोनसे ओ खेथि खालामबाबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो
औ
ओ आथिखालावथ' आरो औवा नङाब्ला जेबो खामानि जायाखोनो होननानै आं सानोमोन जेबो खामानि मावोबाथाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो। न' लुयोबा जोंनो न'आवहाय म औवा नङाबा खामानि जाया औवाजोंनो जोङो टटेलि कमप्लिट खालामनाय नुनो मोनो खिन्थु आथिखालाव माने गोबां सोलायबोबाय गोबां आरो औवानि जायगायाव गोबां आरोबाव गुबुन गुबुन बुस्थुफोरबो दङ जोंहा दा बायदिसिना दङ आरो औवानि जायगायाव जोङो आथिखालाव माने मानसिफोरा ओ इथा बाहायो सोरबा बायदिया प्लास्टार लुनानै दडाइरेक्टबो बाहायो थारमाने औवाया अब्लाबो खम जानानै थाङा माने औवानि खामानिया अब्लाबो जोङो औवाखौ माने गोदोनिफ्राय जेरैबायदि बाहाबोबबाय थादों बे खामानियाव माने बाहायबोगासिनो दङ' आरोना दा नोंथाङा एसे औवाजों बानायनाय आगोलफोरनि सायाव बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा गोबां खिनिखौ फोरमायलांबाय नङा। होमबा औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै जोंनि ओ औवानि बाहायनाय होनबा जोङो जेरै जोनोम जानायनिफ्रायनो थैनायसिम जों बुंनांगोन नङा होनबा जेरैहाय जोनोम जानायावबो जोङो औवा ओ खौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो थैनाय समावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय नुयो जेरैहाय थैनाय समावहाय जोङो ओ औवानि ओम औवानि सांगि बायदि हेबनानै जोङो ओ बेयाव बाननानै लांनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो औ आरो औवाजों जोङो जेरै गोदोहाय नोंथाङा दा फोरमायलांनाय बायदि दि जेरै गोदो जोङो औवाजोंनो न' बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन न'आ होनबा आरो थिग बेबो औ थिग बेबायदिनो जोङो औवाजों गोबां रोखोमनि आइजें आयलाफोर फोरखो जोङोओम हेबनानै लायो बा बानायनानै लायो जेरै ओ जोङो उन्दुनाय खथाफोरनिफ्राय हमनानै उन्दुनाय बि बिसिना बायदि सियार टेबोल गासैखौबो जोङो औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनोमोन गोदो नाथाय दा दायो नाथाय आथिखालाव बेफोर एसे ओ माने बि बिबांखौ बिनि बिबांखौ माने एसे औ खमायनायखौ जों नुनो मोनदों होमबा बो बेफोरो दं होननानै दंमोन होननानै बा जों गावनि मेगनजोंबो नुदों नङा होनबा बेफोरबायदि औवा जों मानि गोबां रोखनि मुवा बेसादफोर बानायनाय जेरै ओ ना ना गोरनायफोरावबो जोंथ' जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्राथ' मैहुर खालामनानै जाग्रा मोनसे हारि नालाय जोङो बेनिखायनो बेफोर गासैबो मुवा फोरख जों न'आवनो गावसोरनो हेबनानै बानायनानै लायो नङा होनबा जेरै गोदो ना गोरनो थाङोब्ला जोङो जेखाइ, खबाइ, सेन, खका बायदिफोरखौ जोङो बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। दाबो बानायनाय दाबो जों बेफोरखौ नुयो आरो थिग बेबायदिनो दामनाय देनाय बायदिफोरावबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय सिफुं, थरखा, औ आरो बायदि बेखौ जोङो औवाजों बानायनानै लानाय नुयो आरो गगना गग'ना होनाय मोनसे दं जायखौ आइजोफोरा खर'आव।
ओ खानायाव लानायखौ जोङो गगना होननानै बुङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै लानाय नुनो मोनो नङा होनबा जे थिग बेबायदिनो जोङो
हेल'। खोनादोंना नोंथां हेल' हेल' हेल'। खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ‌ हेलौ हेल'। हेल' हेल' खोनादोंना नोंथाङा हेल' हेल' हेल' नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ आं नोंथांनि रावखौ जेबो खोनायाखै ओंखायनो आं नोंथांनाव सोंबाय दंमोन हेलौ। हेल' खोनादोंना नोंथाङा नोंथांनि रावउखौ खोनायाखै हेलौ